हेल' खोनादोंना नोंथां?
खोनथाखादों।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जाासरग्रोनाय जाबाय।
औ आंनिफ्रायबो नोंथां। गाहाम गोजोन फुंबिलिनि गाहामलायखौ जासिननाय जाबाय।
बिदिब्ला आङो नोंथांजों सा सावरायनो सानदों दा जोंहा सोलिबाय थानाय दैबाना नङा होमबा नोंथां। बे दैबानाया मानि थाखाय जादों बिनि बारै आरो ब्रह्मपुत्रआ जोंखौ माबायदि गोहोम खोख्लैदों। बेनि बारै ब्रह्मपुत्रनिफ्रायनो दै बाना जाखायो नङा होनबा नोंथां ब्रह्मपुत्राव सि सबावनानै फैनायनिनि जाहोनावनो जोंहा माखासे दैबाना जादों। बेनि बारै मोनसे खोन्थादो आरो ब्रह्मपुत्रआ जोंनि थाखाय मा बायदि आसाम सुबुंफोरनिफ्राय गोहोम खोख्लैदों नोंथां।
अ हागोन नोंथां हागोन। खोनासंबानो जाबाय नोंथां स' ब्रह्मपुत्र आसामनि मोनसे गाहाइ दैमा आरोखि बेयो। बे ब्रह्मपुत्र चाइनानिफ्राय फैदों बियो चाइना माने तिब्बेतनिफ्राय बेयो चाइनानि मोनसे सेमायुंदुं होननाय आंसिं ग्लेसियारनिफ्राय बियो बोहैबोदों। फैयै फैयै फैनानै बियो भारतनि अरुणाचल हादोरसायाव हाबफैदों हाबनानै अरुणाचल हादोरसाजों हाब हाबफैनानै बिनि उनावहाय आसामाव बा आसाम हादोरसायाव हाबफैदों आरो। बे ब्रह्मपुत्रआ मोनसे गिदिर दैमा। बे दैमाहाय जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो अब्ला दैज्लां बोथोराव आसामाव गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव बिनि दैया उसिफावो आरो उसिफावनानै जोंनि आसामनि जिखिनि हायेन ओनसोल बे हायेन ओनसोलखौ लोमसावनाय लाबोयो। बे आरोखि । आथिखालाव बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय दैया उसिफावनानै दैबाना जानायखौ बांसिन नुनोबोदों। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालावहाय बिदुं दुंखावनायनि जाउनाव, बा बुहुमनां दुंखावनायनि जाउनावहाय बांसिन ग्लेसियार जायखौ बुङो सेमायुंन्दुं बा बेयाव थानाय बर'फ्रा बांसिनै बांसिनै आवलिनानै माने दै सोमजिनानै बेयो गाहाय फारसे फैबोदों। बेनि जाउनावबो आसामाव बांसिन दैबानाखौ नुनो मोनदों आरोखि आरो बेजों लोगोसे दा आथिखालाव माने माखासे सुबुंफोरनि खामानि माव दामानि मावनायनि गेजेरजों मानिे दैयावहाय गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद गार होननाय बेफोरनि गेजेरावहाय दैनि जिखिनि गोदौथि बे गोदौथिया खमायबोदों जायनि जाहोनाव एसे अखाबानो लोमसावनायखौ नुनो मोनदों बे आरोखि। बे दैबाना लोमसावनाया गुबैयै आसामनि ब्रह्मपुुत्र माने ब्रह्मपुत्रनि फारनै रुुगुङाव जायो। जेरैहाय जों बुंनो हायो। जेरैहाय माजुलिया जाबाय ब्रह्पुत्र दैमानि मोनसे गिदिर दिबियो बे पाहाय माजुलि डिस्ट्रिक्टआव दङ आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावो ब्रह्मपुत्र खा ब्रह्मपुत्र दैमानि खाथि खाला जिल्ला बा खाथि खाला गामिफोरावहाय जोबोरैनो दैबानाखौ नुनो मोनो। बे दैबाना जानायाव सुबुं माहारिया गोबां खहाबो जायो। आरो जोंहा मुलाम्फा जायो बेवहाय जों खहाखौ बुंगोन हौवाया जाबाय दै लोमसांनायनि जाउनाव जोंनि आबाद बिथिं जों लोगोसे न' बां जिब जुनार जिब जुनार आरो जोंनि माखासे गोनां जानाय मुवाफोर बेफोर मा जायो खहा जायो बेजों लोगोसे लामा सामा खुरखायो आरो बेजों लोगोसे सुबुंफोरनि हान्थामेला बेखौ मा बेखौहाय मानो गोब्राब खालामो आरो बेजों लोगोसेबाव दै बानाया हाय माने नैबे बिथिं माने हा खुरखानायनि जाउोनावहाय सोरबा हा गोमा जायो आरो बेजों लोगोसे जिखिनि नांगौ जानाय बा आबाद फोथार जौ आबाद फोथार बे खौहाय मा होनो खहा खालामो आरो बेजों लोगोसे जिखिनि हान्थाामेला बा दावगानाय बे दावगानायावहाय एसेयाबो गोहोम खोख्लैयो आरो बेजों लोगोसे दैबानाया सुबुं माहानि थाखाय मोनसे मानो मुलाम्फाबो खामलाङो दैबाना जानायनि जाउनाव दैयाहाय गोबां रोखोमनि हासार लाबोफायो बे हासार लाबोननि जाउनावहाय हायावहाय फुलुंगोनां जायो। हाया फुलुं गोनां जायोब्ला आबादनि थाखाय जोबोद मोजां जायो बे बेखायनो आसामनि जिखिनि ब्रह्मपुत्र सेरफां बे ब्रह्मपुत्र सेरफाङावहाय हाया हासार होनायनि थाखाय माखासे आबादनि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो बिनि दिहुनथाइा साबसिन जायो बेखायनो आसामावहाय जेरै माखासे आबाद जेरै माइ फाथो दालि बेसर बिदिजों लोगोसे गोबां मैगं थाइगं बिदि दिहुनथाइ मोजाङै जायो जायनि थाखाय मानि दैमानाजों लोगोसे माखासे फुदुं हा बा हासार फैबोनानै बि दिहुनथाइखौ साबसिन खालामो बे आरोखि आरो जों बुंनो हाबावो जिखिनि ब्रह्मपुत्र दालां बे ब् ब्रह्मपुत्र दैया जोंनि थाखाय जोबोद माखासे हान्था मेलाखौ साबसिन खालामदों म्ना बुङोब्ला ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेरजों जों जाहाज सालायनानै माखासे मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बेजों हान्था मेला खालामनानै आरो गुबुन हादोरजोंहाय बा गुबुन हादसाजों जोङो हान्था मेला खालामामनाय बा मुवा बेसादनि लांनाय लाबोनायावहाय गोरलै खालामदों बे आरोखि ना आरो बेजों लोगोसे बे ब्रह्मप दालां ब्रह्मपुत्र दैमानि स माखासे गोबां प्रजेक्ट जायखौ बुङो गोबां माखासे प्रजेक्ट बानायदों जाय प्रजेक्टआ जाबाय जेरैहाय जों बुंनो हायो मोब्लिब दिहुननाय आरोखि माने बान्दो थेनानै जों मा खालामो बेखौहाय मोब्लिब दिहुननानै जोङो मोब्लिबखौ गामि गामि बा टाउन ओनसोलाव जोङो रानसारनो हायो बेनो बेबायदिनो माने ब्रह्मपुत्र दैमाया आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां माखासे से‌ सुबिदा खालामना होदों आरोखि बेनोसै नोंथां आंनि बुंनांगौआ
नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो बुर्लुंबुथुर दैमानि बारै फोरमायना होनायनि थाखाय बिदिब्ला नोंथाङा आं नोंथांनोबो आंनो रोंगौथि फोरमायना होनोसै नोंथां आं बुंनो थाङोब्ला जोंनि सोलोंथाइनि गोनांथि आरो नोंथां जोंनि सोलोंथाइखौ मानो नांगौ जायो बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायलांनोसै नोंथां ओ जोंहा सोलोंथाइनि सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंहा
बेखौनो बुंजायो आरो नोंथां सोलोंथाइआसो जोंनि मोनसे हारिनि एबा मोनसे हादरनि सानस्रि एबा सुबुं माहारिनि सानस्रि बुंजागोन आरो नोंथां जोंखौ खोमसि खोमसि सोरांनि खोमसिनिफ्राय जोंखौ सोरांसिम लानानै फैबाय आरो मोनसे सुबुं समाजा थांना थानायाव बे सोलोंथाइया जोबोर गोहोम खख्लैदों नोंथां जेरै सोलोंथाइनि जोंहा बिगियान आ जौगानो हम आरो नोंथां बेबायदिनो जोंखौ जाम्बा सुबुंनिफ्राय गोथौ साननो बुंनाय सुबुंसिम लानानै फैदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि साननो हानाय जोंनि मेलेमारि जौगानाय बेफोरखौ लाबोनो हादों आरो नोंथां आरो जोंखौ खौसेथि दानायाव मदद खालामदों जोंनि जिउखौ गोरलैयैनो दैदेनलांनायावबो बे सोलोंथाइयानो जोंखौ खाबु होदों आरो नोंथां बेखौ जोंनि सो ओ जिउनि गुदि बिथा होननानैनो बुंजागोन आरो जायखौ जोंनि जिउखौ सोलोंथायानो सुंथानानै दङ होनब्लाबो जोंहा बुंजागोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा माखासे खोथाफोर दङ जाय जाय जायगायाव सोलों थाया जोबोरैनो गोहोम खोख्लैगासिनो दङ आरो नोंथां बेयो जाबाय जोंनि समाजारिनि सांग्रांथिखौ बांहोयो आरो नोंथां जोंहा दा लेखा फरा फरायानो रोंनाय नाय लोगो लोगो जोंहा मा जोबोरैनो जोंहा समाजाव जौगानाय फैबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदायहाय जोंनि आबै आबौनिबो दिननि समनि आबै आबौनिबो आज आजौ आजैनिबो सम बुंनांगोन नोंथां। बै समावहाय जोंहा मा ओ- मा होनो। हिनजाव माहारिखौ फरायसालियाव लेखा फरायनो थिनहरनाय जायामोन आरो नोंथां। हिन्जाव माहारिखौ ननि खामानियावनो। खामानि मावहोनानै दोननाय जायोमोन बेबायदिनो बुंनो। थाङोब्ला जोंहा ननि खामानि होनब्ला। गिबियावनो सिला सिबनाय न'खौ साफा सुफा लाखिनाय साखोन सिखोन लाखिनाय ओंखाम संनानै जाहोनाय जि सुनाय सिला सिबनाय आरो न'आवनो थानाय माखासे माखासे फिसा फिसौ खामानि माइ गायनाय बेफोरबायदि खामानियावनो जोंहा मावहोनानै जोंनि फिसाजोफोर एबा हिनजाव माहारि फोरखौ ओ-दोनोमोनो आरो नोंथां। नाथाय दा जोंहा बयबो हौवा हारिया। सोलोंथाइ लानानै दावगानायजों जोंहा बुजि मोनबाय जे हिनजाव माहारिखौबो फोरोंनांगौ एबा लेखा फरायहोनांगौ होननानै आ- गोदोनि साननाया मामोन आ फिसाजोफोरखौ एबा हिन्जावफोरखौ फोरोङोब्ला रांनि खरसा जायो होननानै। नाथाय जोंहा दा सोलोंथाइ दावगानायजों लोगोसे बै साननायफ्राबो जोंना गोमालांजोबनो हमबाय आरो नोंथां। बे गोमानो लांनो हमनायजोंनो जोंहा जोंनि ओ हिनजाव माहारिफ्रा जोबोद गोजौआव दावखोबोनो हमदोंसै आरो नोंथां। बेबायदिनो हिनजाव माहारिफ्राबो सोलोंथाइ लानानै मा ओ-साख्रियाव दावगालांनो हमबाय आरो नोंथां। थां बेबायदिनो हिनजाव माहारिफ्राबो साख्रि मावो बुङोब्ला आर्मियाव साख्रि मावनो हाबाय ए पि एस सि इउ पि एस सि आनजादावबो उथ्रिसारनानै गोजौ गोजौ बिबानखौ बिसोर मा सलायगासिनो एबा सामलायगासिनो दं आरो नोंथां। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला राज खान्थि हान्जायावबो गोबां बिबांनि हिनजावफोरखौ दावगाबोनायखौ एबा दावगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा बेनि थाखायनो जोंहा सरखाराबो माखासे हिनजावफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि लाबोदों। एबा हिनजाव हारिखौ लेखा फराय होनायाव बांसिन जौगानो
नो थाखायनि थाखाय माखासे ओ रिजार्भेसन लाबोदों बुंजागोन। बेबायदिनो बेनि मुङानो जाबाय बिटि बासाव आरो बिटि बाराव नोंथां।
खौ जोंहा लाबोनानै
जों लाबोनानै
जोंनि आरो सुबुं
जोंनि ओ सुबुं
माहारिफ्रा
आ रिनि दावनायखौ नुदों आरो आरो दावगालांनोबो मदद खालामदों। बेबायदिनो हिनजाव माहारिफ्राबो दावगालांनायजों लोगोसे मा ओ-फालांगिफोरखौबो खालामनानै जानो हादों आरो नोंथां। आरो सोलोंथाइजोंनो लोगोसे जोंनि समाजनि खोथादों आरो नोंथां। खोमसि फोथायनाय बुङोब्ला जोंनि गोदोनि दिनाव मा जायोमोन जोंहा लोमजायोब्ला साजायोब्ला डक्टरनाव थांलासिनो जोंहा अजानावसो थाङोमोन आरो नोंथां ओ अजानाव थाङोब्ला जोंहा
अजाया
थ' सिंनि हारा बायनाय लोमजानाय बेमारफोरखौ
आरोना
मोनथिया बेबायदिनो दैल जा
गोबां
फोरोंनानै हरनाय जायोमोन आरो नोंथां। बेबायदियावनो जोंहा गोबां जिउबो खोमसि फोथायनाया मोदाय अरदोंसो बुङोमोनो आरो नोंथां देहा फाहामसालियाव थाङालासेनो। ओ बेनो जोंना सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों जोंहा दिनै माबाफोर मोनसे जायोब्ला डक्टरफोरनाव थांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां देहा फाहामसालियाव आरो अजा बिजानाव थांनायखौबो खम नुनो मोनदों आरो नोंथां बे जाबाय जोंनि सोलोंथाइनि मोनसे जोबोद जौगानाय एबा बिदिन्थि होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो नोंथां आरोबाव जोंहा दंबावो